नोंथां खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ ओ नोंथाङा फ्रि दङ ना
औ दङ
औ ओ बिदिब्ला नोंथांजों आं दिनै फंनैसो ओ आबाद ए बा आयदानि सायाव सोंनो नागिरदों सावरायनायदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां।
औ सावरायजागोन नोंथां
औ ओ बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ दैज्लां समाव माइ आबादजों लोगोसे उफेरा आबाद एबा माइ आबादखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै मावनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन
औ
माइ आबादजों लोगोसे उफेरा आबाद होनोबा जोंनि ओनसोलखै नोंथां जिंखा नुनो मोन नो‌ थारुन नुनो मोनो। आरो बिदिनो बहल नुनो मोनो। बिदिनो गोबां गोरान आबाद नुनो मोनो आरो नोंथां
औ
खौ गायोब्ला एबा मावोब्ला जोंनिखै गोजौहाय एबा गोरान जायगायाव बांसिन गायनाय नुनो मोनो नोंथां मानो होनोबा दैज्लांनि समावथ' जोंना अखानि थाखाय एसे रैखा मोननो थाखाय गोरान जायगाखौनो सायख'नानै लानांगौ। नङाब्ला जोंना बिफांफोरा थैयो नालाय नोंथां बिदिनो जिंखानि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंना जिंखा गायनो थाखाय सिगाङावनो जोंनि ओनसोलखै खायसे खायसेया सिगांनि गायखानाय फिथाइनिफायनो जोलै दोनो आरो खायसेया बाजारनि मोननाय जि आथिखालावथ' गोबां पेकेट महरै बेगर फाननायखौ नुयो नालाय नोंथां
औ।
गायो आरो नोंथां आरो बिदिनो दैज्लां हिसाबै माइ गायनायाथ' गाहाय नालाय माइ गायनायनि फारसे बुंनो था थाङोब्ला जोंनि ओनसोलखौ गोबांखौनो गायनाय नुयो।
औ।
गायनो थाखायथ' जोंना खोथियानि गोनांथि जाग्रो नालाय खोथियाखौबो जोंनि ओनसोल खै खायसे खायसेया सिगांनि गायखानाय माइनिफ्रायनो जोलै दोनो। आरो खायसेया बाजारनि मोननाय जि पेकेटाव फानो नालाय आथिखालाव बेखौबो लाबोनानै फोयो आरो नोंथां बिदिनो न'नि माइज्लि होनोब्ला जोंना सिगाङावनो फाथो गथा ओ फाथो बस्था नङाबा प्लाटिकनि बस्था जायखि जाया मोनसे बेयाव सोना लाग्रोनांगौ सोना लाखांनाय जोंना फुख्रि नोङाबा जायखिजाया दै थानाय जायगायाव साननाय नोङाबा सानथाम गारसोमना दोनो आरो नोंथां गारसोमना दोनखांनायनि उनाव आरोबाव जोंना न'आव गोरान हायाव लखबनानै साननै सान थामसो जिजों नङाबा बस्थाजों खोबना दोनो बाथ' खुगा ओंखारजासिम आरो नोंथां बिदिनो बाथ' खु गा ओंखारखांनायनि उनावसो जोंना दुब्लियाव फोजायो आरो दुब्लियाव फो बा जोंशा सिगाङावनो हालौवग्रोनांगोन हालेवनानै मोजाङै खारायना लानांगोन खारायना ला लाखांनायनि उनावसो जोंना सिगाङावनो बाथ' खुगा ओं खारनाय खोथियाबो फोजायो आरो नोंथां
औ।
बिदिनो फोनाय समावबो जोंना खेरखा नङाबा खादा जायखिजाया मोन से आइजों लानानै एफा एफा फोयो जोंनि ओनसोलखै आरो बिदिनो दैनि गोनांथि जायोबा सिगाङावनो अखानि दै नङाबा जायखिजाया मेसिन सलार बेफोरजों एसे एसे दैखौ जगायनानै लाग्रोयो बेनि उनावसो जोंनिखै टेक क्टर नङाबा हेन्द ट्रेक्टर आरो मोसौनि बाहायनायखौथ' बांद्राय नुला नालाय बांसिन ट्रेक्टरजों हालौनानै फोमोननायखौनो लानाय नुयो आरो नोंथां
औ।
बिदिनो नै मास थाम मासनि उनाव जेब्ला माइ गायजानायनि महराव खोथियाया फैयो अब्ला जोंनिखौ माइखौ गायनाय नुयो आरो माइ गायनायनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंना सिगाङावनो फोना लानाय खोथियाखौ फुग्रोजोबो फुखांनायनि उनावसो जोंनिया माइ गायनो थाखाय जायगा थि खालामना लानायखौ हालेवो आरो फोमोनना लायो बेवहायबो फोमोनना लाखांनायनि उनाव जोंनि ओनसोलखै बिदिनो खायसे खायसेया लोखि बाराय हिसाबै समबार बिस्थिबार बेफोराव गायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला बेफोराव गायोबालायनो माइआ मोजांसिन जायो होनो बेनि थाखायनो गायो बिदिनो माइ गायनाय समावबो दलाल ओनसोलाव गेसें गायनायखौ नुयो आरो बोरि ओनसोलाव जोंनिख रोजोब गायनायखौ नुयो आरो।
औ।
नोंथाङाबो नोंथांनि ओनसोलनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां नोंथाङा जेरैबायदि माइ आबादनि सायाव फोरमायबाय। बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो मावनाय जायो। थेवब्लाबो जोंनि ओनसोलनि माइ आबादनि सायाव एबा उफोरा आबादनि सायाव नोंथां फोरमायनो सानदों दा माइ आबाद होनोब्लााथ' जोंना ओ जेरैहाय गोदोनि समाव माइब्रा, जोसा, माइसालि माइ माइलि माइ बिदिखौ बांसिनानो गायोमोन नाथाय दानि समाव नायनो थाङोब्ला ओ सोरखारा बायदिसिना आनजाद दिहुननानै आनजाद लानो लानानै माइखौ बायदिसिना दहननाय एबा मुं होनायखौ जों नुनो मोनो। दानि समाव जेरैबायदि मुं होनोब्ला जेरैहाय गुबुन गुबुन मुं ओंखारो जेरैहाय रंगबन रना रनजना ओ साबनि बायदिसिना मुं होनानै माइखौ गायनाय नुयो आरो नोंथाङ दा माइ गायनायनि बाद एबा मा खोथियाफोरखौ बायदिसिनाखौ माबोरै फैयो नोंथांनि ओनसोलाव नोंथाङा फोरमायबाय बि बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो माइखौ गायनाय जायो आरो। दा माइ गायनायनि अनगायैबो उफेरा आबाद होनोब्ला जोंनि ओनसोलाव जेरैहाय जिंखा भेन्दि लेस हास्रा फाथो बायदिसिना आबाद मावनाय जायो आरो नोंथां। बेफोर आबाद मावनायबो जोंना ओ गोरलैनिफ्रायनो जेरैहाय मुलिनि मुलिनि समाव मुलिनि गोनांथि जायो हासारनि समाव हासारनि गोनांथि जायो लोगोसे दै नांगौब्ला मा नांगौ जोङो एसे बेफोरखौ नायनो नायनानै एबा बेफोरखौ नायो आरो नोंथां। बिदिनो उफेरा आबाद मावनाय समाव जों न'खरावनो बांसिनानो न'खराव जानो थाखायबो मावो लोगोसेनो जोङो राङ आरनि आंखालनि थाखाय फालांगि खालामनो थाखायबो जोङो बिबदि आबादखौ मावो आरो नोंथां। ओ बेजों लोगोसे जोङो जेरैहाय माइ आबाद माइ आबादखौथ' नोंथाङा फोरमायखाबाय जोंनि ओनसोल जलाबो बिदिनो बेयावनो माइग्लि माइ लाखिना दोनोब्ला थांनाय बोसोरनिखौनो बेखौ फाथो बस्था होनानै जोङो दैखराव एबा दंग'आव साननैबा सानथामनि थाखाय सोमना दोननाय जायो। आ बिदि सोमना दोननायनि उनाव जोङो खैथियाखौ फुोगोैनि सानखालि हाखौ मोजाङै हा एवनानै ओ
हालेवनायनि उनाव जोङो बेवहाय हासार बायदिसिनाखौ होनानै बिनि उनाव जों बेयावहाय खैथिया खौ फोनो थाखाय खोथियाखौ सोमनानै बोखांनायनि उनाव जोङो हरसेफा मानि जोङो बेवहाय ओ थालिर बिलाइयाव थालिर बिलाइ बनानै थालिर बिलाइनि सायाव होनानै जोङो बेवहाय बस्थाजों खोबनानै दोनो आरो नोंथां बिदि खोबना दोननाय बिनि अ'खानायै जेब्ला फोरोनो लाङो अब्ला मोजाङै नांगोलजों नङाब्ला जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनानै मोजाङै फोमोनना लानायनि उनाव बेवहाय खोथियाखौ सारनाय जायो आरो खोथियाखौ देरनायाव एबा लावनाय बेसेबां सम नांगोन होनोब्ला बांसिनानो मोजां राफोद जाना ला मास मोनसेखौनो नांफ्रामगोन आरो जेब्ला खोथिया मास मोनसे जाना देरो एबा लावो अब्ला जोङो देरनाय उनाव एबा लावनायनि उनाव जोङो बेखौ जाखिनि हा गायगोन बेखिनिनि थाखाय गिबियावनो खोथियाखौ फुनानै आखा आखा फुनाय जायो जोंनि ओन्सोलखैजाय बिदि आखा आखा फुनानै दुब्लि ओ फोथारसिम गायनो थाखाय लाना थाङो बे गायनाय समाव जों ना गायनाय दुब्लि फोथाराव हासार रासायनिक हासार बायदिसिना नाखौ होनाय जायो माइ आबादा मोजां जानो थाखाय ओ बिदि हाखार होखांनानै गायखांनायनि उनाव जोंनि ओनसोलाव जेरैहाय जोंनि ओ बर'नि दोरोङारि खेला जेरैहाय हाल जांख्रा हाल जांख्रा फोरबोखौ जोंनि ओनसोलाव फालिनाय जायो बे हाल जांख्राया ओ मला जायो होनोब्ला एबा मारै फालियो होनोब्ला ओ माइ गायनायनि जोबथा सानखालि जोंना बे हाल जांख्रा फालिनाय जायो इखौ फोरबोखौनो होनसिगोन आङो ओ बे हालजांख्रानि सानखालि
जायहा न'खराव ओ गायहांगोन बिसा न'खरनि बिगोमा आइजोआ गिबियावनो न'खरनिफ्राय बाथौआव आलारि बाथिखौ फोजों ओंखांनायनि उनाव
ओ फोजोंखांनायनि उनाव ओ दुब्लि फारसे ओ दुब्लि फारसे ओ लानानै माने माइनावखौ बरायनो थाखाय ओ आइजोआ थाङो आरो आइज नायनि उनाव ओ बिदि माइनांखौ बरायना लाबोनो थाखाय माइनांखौ बरायना लाबोनो थाखाय ओ थि थिंख्लि एबा ओ खुरै बिदि लानानै थाङो आरो बेनि उनाव आ आलिनि माइ गायनायनि आलिदों मोनब्रै खना जोङो भाक्रिखौ गाइयो बाख्रि गायनायनि उनाव जोङो मानो गाइयो एबा मानो खुलुमो होनोब्ला माइ आबादा मोजां जानायनि थाखाय एबा फसला मोजां जानायनि थाखाय ओ माने बि सानखालि बिदि खुलुमनानै फैयो आरो बिदि आइजोआ माइनावखौ बरायनानै लाबोनाय समावनो ओ जोंना जेरै बर'नि दोरोङारि खेला हाब्रु गेलेनाय बे हाब्रु गेलेनाय हुदाया गासिनाबो दङ ओ बिनि उनाव ओ बिनि उनाव बिदि बरायना लाबोनाय समाव गोदोनिफ्रायनो जोंना मोनसे हुदा दोङो ओ मोनसे हुदा दोङो जेरैहाय ओ जोङो जेब्ला मायनावखौ न'सिम बरायना लाबोयो अब्ला उनजा नायफिनहरनो मोनानो मोनसे हुदा दङ आरो नोंथां बिनि उनाव जेब्ला उम न'आव लानानै फैयो अब्ला न'आव लाना फायखांनायनि उनाव ओ बेखौ भाख्रि खन भाख्रिनि दरखं मोखाङाव एबा इसिंनि माइनाव ख'नायाव बेखौ बरायनानै दोनो आरो नोंथां लोगोसे बे सानखालि लोगोसे बे सानखालि हेफाजाब होफैनाय जोंनि एबा गायनाय फुनायाव बाहागो लाफैनाय गासैखौबो बोथिसे ओ बे सानखालि जास्रांहोयो आरो नोंथां बे जानायाव जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो मा जा होयो होनोब्ला जेरैहाय ओ जेरैहाय जोङो मागो दमासियाव जाहो हानायनो लावदुम फिथा एन्थाब फिथा थावनि फिथा बायदिसिना बेखौ जाहैयो यो लोगोसेनो आरो लोगोसेनो आरो आ बिदि जाहोनानै बि सानखालि जोंना हालजांख्राखौ मोजां फालिनो थाङो आरो नों
औ नंगौ
जोंनि ओनसोलाव बिदिनो माइ आबादखौ मावनायजों लोगोसे हाल जांख्राखौबो बिदिनो फालिनो था थाङो आरो नोंथां
बिदिब्ला नोंथां दिनैनि आयदाखौ फोजोबनोसै नामा।
औ नोंथां ओ दिनैनि आयदाखौ जोंबो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आंबो नोंजों साव रायनानै एबा नोंथाङाबो नोंथांनि ओनसोलनि बागै आंनो फोरमायनायनि थाखाय नोंथांनिसिमबो साबायखर।
औ
नोंथां गोजोन्थों।
गोजोन्थों।